हेलौ नोंथां?
अ हेलौ।
औ।
नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां।
नोंथाङा मा बुंओ?
औ। सावराय जागोन नोंथां।
बि जौ लोंनाय आरो जौ संनायनि बागै सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावराय जागोन दे। बिदिब्ला ओ जौ लोंनाय होन बाथ' जोंना बर' सुबुंफोर, औ।
औ। ओमफ्राय बुंदो नोंथाङा।
अ। नोंथाङा ओ जौ लोंनायनि सोमोन्दै ओ जेनेबा माबायदि जौखौ बानायनाय जायो, बा बर' समाजाव जोंहा बांसिनानो जौ लोंनाय जायो नालाय। बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ। जौ लोंनायनि बागै फोरमायनो नानै आं सुंद'यै फोरमायना होन्सै नोंथांनो। जौखौ जोङो जौ होनोबाथ' जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जौखौ गोबां बाहायबोनायखौ नुनो मोनदों। जौ लोंनानै बेफोरबायदिनो खायसे खायसे न'खर सिलिंखारबो जालांनायखौ जों नुनो मोन्दों।
औ।
बेबायदिनो जोंनि बर' समाजनि बियो मोनसे गाज्रि हुदा होननानै बुंजागोन आरो।
औ।
दा बे जौखौ माबायदि बानायनाय जायो आं बेनि बागै एसे फोरमायनानै होनिसै।
औ।
जौखौ गिबियाव हाग्रानि बै मोखोना बिलाइखौ लाबोनानै
औ।
माइरंजों लोगोसे देफानानै। एमाव बानायनाय जायो।
औ औ।
बे एमावखौ। दिंखि बा उवालाव देनानै लारु बानायनानै बेखौ साननैसो खोबनानै जिगाबाव खोबनानै साननैसो दोननाय जायो बेनि उनाव दोननानै लारुआ गोरा जानायनि उनाव फोराननायनि उनाव बै एमावखौ जौ संनायाव बाहायनाय जायो न'नि माइरं नङाब्ला दखाननि बेबायदिनो माइरं बायना लाबोनानै
औ।
ओंखाम संनाय जायो संनानै बिखौ दाराफोराव लामनानै बेबायदिनो एमाव फोनानै साननैसो खोबनानै फेसेवनाय जायो। फेसेवनायनि उनाव जेला सेवगोन अब्ला बेयाव बैदै ओंखारबोगोन बे बिदैखौनो जौ हिसाबै बाहायनाय जायो आरो बेखौनो जों बर' समाजाव गिबिनिफ्रायनो बाहायबोनायखौ नुनो मोनदों।
औ।
बेबायदिनो जौखौ दमासि फोरबोफोराव जानाय लोंनाय। बा नांगोल जांख्रा ओरै जानाय समाव बेदर फिसा बायदि फाजाफोरजों।
औ
लोगोसे लानानै लोंफानाय जायो।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव जौखौ माबोरै बानायनाय जायो। बेनि बागै एसे फोरमायनानै हो।
औ जागोन नोंथां। जोंनि ओनसोलफोरावथ' दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो।
बानायनायाथ' एखेयानो जायो। जोंनाबो बिदिनो एमाव। खौ बानायनानै लाग्रोनाय जायो माइरंजों मोखोना बिलाइ। खान्थाल बिलाइ बा बिदिनो दंफांनि बिलाइफोरखौ होफानानै देनानै लाग्रोयो आरो देना लाग्रोनानै बिनि उनाव बेखौ ओ एसे गोबाव सान दोननाय जायो। बेखौ लारु बानायनानै बेखौ गोरा जाहोनो थाखाय साननैसो दोननाय जायो आरो। बेनि उनाव बेखौ बे गोरा जानायनि उनाव ओ जोंहा माइरं बा दखाननिफ्राय बायना लाबोनाय माइरं एंखुर बेखौ संनानै लायो संनानै बेवहाय होनानै लायो ‌ओ एमावखौ होनानै साननैसो। बेखौ फेसेवनो थाखाय दोननाय जायो आरो बे साननैसो दोनब्ला बेनिफ्राय ओ जौ बिदै ओंखारोना बेखौबो लोङो। आरो बेखौ ओ‌ खावनानैबो जोङो बिनिफ्राय ओंखारनाय जे ओ बेखौ जोंना जोंनि ओनसोलावसेे सेरेब बुङो। बे सेरेपखौबो दिहुननाय जायो आरो। गिबियावनो जोङो बेवहाय खान-खानथा मोनथाम बाहायनांगौ जायो जायो। फार्स्टआवनो बे
एमावजों बानायनाय जा एमावजों माइरंजों जा बानायनाय जोंना। जखाय होनो बेखौ जखायखौ खान्थाागद गि दोराव लाबाय लानानै बिनि सायाव मोनसे खान्था होबाय खान्था होनानै बेजों लोगोसे मोनसे बेखौ मा होनो आं मिथिया ओ बेजों पाइपखौ जरायना लायो आरो जरायना लानानै बिनि सायाव आरो मोनसे खान्था बेवहाय दै दोनो बे दैखौ दैआ गुदुं जाब्ला बेखौ सोलायबाय थानांगौ आरो दैखौ। बिनिफ्राय बेखौ गुदुं खालामनानै बे गुदुं खालामनायाव बे अफ्रिनिफ्राय ओंखारनाय जे खफ' बे खफ'निफ्रायनो। ओ मोनसे जा-जारगोना मोनसे बिदै ओंखार खारो आरो बे बेखौ बुङो सेरेब बे सेरेबखौ बथलाव जमा खालामनानै बिनिफ्राय दिहुननाय जायो आरो
औ
बेबायदिनो उम सेरेपखौ जोंनि ओनसोलाव बानायनाय जायो।
औ।
दा जौ लोंनायाथ' बर' हारिनि मोनसे हुदा नङा होनबा नोंथां? गोदो खामानि औ औ। हेलौ खोनादों ना?
एसे नोंथां औ एसे
औ।
औ औ। उम गोदो खामानि मावनायाव ओ बानाय मेंनाय गैया। खालामनो थाखाय बर'फोरा जौखौ लोङोमोन होनना बयबो बुङो।
औ।
बायदि गोरा खामानि मावनाय।
मेंगा होनो थाखाय जौ लोंनायनि अनगायैबो बर' समाजनि। मोनफ्रोमबो खामानियावनो जोङो जौ लोंनाय जायो आरो जेरै हाबा खुंनाय। ओ बा कासकर्म' बेफोरबायदियाव जोंना जौखौ नांथारगौ जायो आरो दा जोंनि बर समाजाव ओ जौआनो गुबै होननानै जोङो बुंनाय जायो।
ओ। बिदिनो। माइब्रा रोसि माइब्रानिफ्रायबो जोङो जौ बिदैखौ बानायनाय जायो।
औ।
बे माइब्राजों बानायनायाबो एखेयानो जायो आरो थेवबो बे। खौ माइब्रानिखौ बोसोरफा गाहाम थिनानै दोननानै जोङो जौ बिदैखौ लोंनाय जायो आरो बेखौनो बर'फोरा माइब्रा बिदै होननानै बुङो जौ गोरानखौ ओंखाम संनानै एमाव फोनना सानथामसो बा। सानब्रैसो दोननानै खान्थायाव दोननानै थाखो मोनथाम। दो फज'नानै। आरो जराफोरखौ ओ सिनस्रि फाननानै बार ओंखार। लांनो हायि बादि। हाजो लिरथेनानै ओ गोजौनि दोनि सिङाव दो फिसा होनानै। ओ खफ' बे सिंगि दोआव ज' जानानै थायो बेखौनो जौ गोरान होनानै। जोङो बुङो आरो।
औ। बिनो माइब्रानि बिदैखौ थिनानै दोननायनि बागै एसे। फुवारनानै होलायदो।
औ औ नोंथां।
माइब्रा बिदैखौ माबायदिहै थिनानै दोननाय जायो।
थिना दोननायाथ' जोंना बिदिनो माइरंखौ। ओ एमाव होनानै बानायग्रोना लायो बेखौ। सानथाम सानब्रैसो दोननानै बिनिफ्राय जा ओंखारनाय बिदै। बे बिदैखौ बोसोरबा गाहाम दोननानै। बे ओंखारनाय रोसिखौ जोङो ओ लोंबाय थानो हायो आरो बेनिफ्राय गोदै आरो एसे जार गोनां बा गोबाव दोनब्लाथ' ओ जारा गोबां जायो बेबायदिनो जौ बिदैखौ बानायनाय जायो आरो माइब्रानि जौ बिदैखौ
बेखौ लोंनायाव माबायदि मोनो
लोंनायाथ' दा ओ आंबो एसेबां लोंनो मोनाखै जोंहा न'आव मालाबा बानायो आरो बे खौ ओरैनो एसे साखिना नायो साखिनायाव ओ गोदै आरो जार गोनां मोन लोङो आरो बिनिफ्राय बांद्राय लोङोब्लाथाय एसे खर'फोरा बोरैबा मोनो आरो
औ बिदिब्ला समाबो जानानै फैबाय दोनथ'न
औ औ दे